नोंथाङा खोनादोंना आंनि भइसखौ?
औ औ खोनादों दे।
औ दा नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ?
दायोथ' ओरैनो दंथ'यो मोनाबिलिनि एसे जिरायग्लांनानै।
औ ओंखाम जाखांबाय नामा नोंथाङा?
ओंखाम जाथ'वाखै एसे लेट जायो जोंहानो जानाया।
अ दा होमबा नोंथांखौ आङो मोनसे ओ टपिक लानानै सावरायनो कल खालामनाय जादों।
औ औ।
नोंथाङा फ्रि बा सावरायनो हागोन नामा?
सावरायजागोन दे आ थि
औ। औ दा टपिकनि उम मुङानो जाबाय दैबाना।
औ।
ओ नोंथाङा दैबानानि सोमोन्दै बुंग्रोनो हागोन नामा एसे?
हागोन दै बानायाथ' दा अ जों दैबानाखौनो दैबानाखौ गोबां जाबाय थानायखौ नुनो मेनलि ओ दा जिहेथु दैज्लां बोथोर नङा होमबा। ओ मा होनो
नोंथांनि बाथ्रायानो मोजाङै फैयासै।
बे दैबाना जानाय जायगा होनोब्ला जों बे धेमाजि जिल्लाफोरखौ बुंनो हायो आरो।
दैेमाजि बिथिं गुबुन हा गुबुन हादोरनायाथ' गुबुन जोंनि जेनेबा बे बि थि चियाव आरो
औ।
हेलौ
औ मोजाङै खोनानो फैयाखै नोंथांनिखौ।
मोजां खोनायाखै?
ओहो एसे थाबथा थाबथा जाबाय थादों।
माने माबायानो अ मा होनो प्रब्लेम देखायबाय थादों मा
औ। दा खोनादोंना मोजाङै?
हेलौ
औ दा मोजाङै खोनाबायना? औ औ।
औ औ खोनादों खोनानानैलाय एसे एसे मा प्रब्लेम जादों खोमा नेटनि इसु जादो बायदि जादों बायदि मोनदों।
औ
दा जोंनियावबो जोंनि बेस था जोंना जाहैबाय तामुलपुर द्रिस्टिक औ बाक्साया बाक्साया आरो। बेयाव बो गोबां दैबानानि गोहोमा गोग्लैयो दा नोंथांमोननिथि थिं माबायदि ओ दैबानानि सोमोन्दै एसे
उम औ। जोंनिथिंथ' दासान्दि बारा अखा हाथ'वाखैमोन। ओमफ्रायो दै बानाया जायाखै आरो एबार बोसोराव। ओमफ्रायो दिनैनिफ्रायसो मोजाङै अखा हादों।
अह।
बिनिफ्राय आंथ' बेलेगावसो फरायफैयो नालाय ओमफ्राय दायो दा दिनैसो फैदों नालाय गुवाहाटियाव ओमब्रायो दा गवा टियाव बिराद दैबाना जादोंमोन आरो। गुवाहाटिनि द्रेनफोरा ओ दसे दसेनो बुङो एसे अखा हाबानो दैबाना जायो। एसे अखा हाबानो गारिफोरानो खारनो हालायि जायो।
औ औ ओह थ' अखानि दैजोंनो माने हाइवेफोरा लोम खोनायासै नोथां नोंथांनिखौ।
बन्द' जानानै होयो नोंथां।
औ।
औ दाबो नै नेटआ मोजां नङा खोमा।
एसे ने अब्ला दा दैबाना जागासिनो ना?
औ दाथ' अखायाबो हागासिनो दं नालाय
औ औ औ।
एसे एसे एसे एसे अखा हाब्लानो दैबाना जायो।
औ।
बिनिफ्राय आरो गामिफोराव जेनेबा दैबाना जाबा जेरै आबाद फोथारफोराव आबाद फोथार फोराव बेलेगनिफ्राय हासार लाबोनानै फैनाय जायो आरो। दैबाना जाबा आबाद आबाद मावनायाव हेफाजाब होयो।
औ।
बानानिबो बेनिफिट दङ' नाथाय दैबानाया खहाबो लाबोयो। जेरै ओ बिफां लाइफां न' बां धंस' खालामलाङो मानसिफोरा ओ जायहा दै बानाजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो बिसोरो ओ स्कुलफोराव उम बिदि रिलिफ बो थानो गोनां जायो बिनिफ्रा आरो सरखारा बिसोरनो अनसुंथाइ होनो गोनां जायो।
औ।
सरखारल' नङा जेनेबा ओ जोंनि लकेल मानसि फ्राबो बिसोरनि थाखाय माबा माबि बुस बेसादफोर हैनो गोनां जायो। हेफाजाब होनो थाखाय
महरै
औ
औ दा दै औ
औ नोंथा माबाफोर बुंनो हाबावगोन नामा एसे?
दै बानायाथ' जोंनाव मोनसे समाव बिराद टु थावजेन टुन्टि वान बेयाव मोनामाथाय बे मायथायाव मोन नामाथाय जोंनि बे जिल्लायावबो गोबां गोहोम खोख्लैदों आरो जोंनि बे एरियायाव।
उम
ओ जायनि जाहोनाव उम माथावरि बायनानै माने फुरा दाब्रैसो गामिखौ मा गोबां खहा खालामदों।
आबादनि बेलायाव बा न' बांनि बेलायावनो होन माने ओ माथावरि बायनानै लोमसावजोबनानै माने गोबां मानसिफोरनि आबाद न' बां खहा खालामदों आरो। एसे गायनाय फुनाय जानाय लोंनायनि गोबां मा अ प्रब्लेम जादोंमोन उनाव लासै लासै बेबायदिनो दा मोजां लामायाव फैबाय।
ओज-ओज गिबि जाजेननाय इयाराव गोबां प्रब्लेम नुजादोंमोन आरो नाथाय दा एसे मोजां लामायाव फैफिनबाय आरो। नोंथांमोननिथिंथ' दैबाना जाया खोमा ना? हेलौ हेलौ
सिगां
औ औ
खोनायाखै नामा थां